अ खुलुमबाय। गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासि हरफिन्नाय थाबाय।
औ दा जोङो बेवहाय मागो फोरबोनि सायाव सावरायनो लादों।
औ।
औ नोंथाङा मागो फोरबोखो मागो फोरबोनि सोमोन्दै बा मागो फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोनना एसे?
औ दा जोंनि ओ मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला
उम
मागो मागो फोरबोआनो जादों जोंनि मोनसे बो मोजां फोरबो। औ बे फोरबोआव जोङो बे फोरबोआ जोबोरैनो गुसु जायो बे दानाव।
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ भेलागुरु भेलागुर बायदिसिना सावनानै जोङो गुदुं खालामनाय जायो। औ बे ओ सानसे सिगाङावनो भेला गुरखौ लुनानै दोननाय जायो बेखौ ओ दुब्लिनिफ्रायनो माइ आबादनिफ्राय हानानै दोनलांनाय नाराखौ बेखौ हाना लायनानै फेला गुरुखौ बानायना दोननाय जायो। ओ थिग बे सानखालिनो अन गुन्दै बा फिथा सौराय बेफोरखौबो देनाय जायो। आरो बेनि हराव जोङो बयबो नखरैनो लोगो नांनानै ज ज ना बेदर बायदिसिना संनानै माने रंजा खुसियै बारहोहरो समखौ आरो बेनि अखानायै फुङावनो जों भेलागुरुखौ सावनाय जायो। जेरै जोङो गोसोआव साननाय लानानै जोंनि बायदिसिना बेराम आजार बायदिसिना खैफोद आफोद बेफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय जोङो अराव हांनाय जायो। बेखौ सावनानै आ रो बेफोरबायदिनो जेबो बेमार आजार दाजाथों होननानै जोङो फोथायनानै बेनि खाथियाव अरखौ सायनाय जायो।
औ
औ बेनि अनगायै बो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोबा एसे फोरमायना हो।
मागो मागो फोरबो होनो ब्ला बर हारिनि मोनसे गाहाय रंजाथाइ फोरबो। बे फोरबो हिसाबै मागोआबो गोलैफायो। बरनि बे फोरबोफोराव। ओ बे मागो फोरबोआव बयनिबो नखराव माने उम एसे बयनिबो बर' हारिनि फोरबोआव बाख्रियाव एसे एनैब्लाबो माइ थाखायो। थ बे आबा दारि बर'सुबुंफोरा बे ओ आघन दानाव उम आबाद दिखांनानै फुस दाननि जोब था साननिफ्राय मागो फोरबोखौ माने फालिनाय जायो आरो। बे मागो फोरबो बांसिनै जानाय लोंनाय फोरबो बा ओ मानसिफोरा मावै दांङै जोबस्रिनानै गावनि दु खुु बा खस्थफोरखौ बावगारथनो थाखाय जानाय लोंनाय फोरबो हिसाबै बा गो जोन गोजोनग्लाय होनो थाखाय बे मागो फोरबो खौ फालिनाय जायो। बे मागो फोरबोआव गोबां रोखोमनि फिथा आरो लारु आरो उम जानाय लोंनाय दाउ, अमा बे दर बायदि रोखोमनि जानाय जायो। आरो बेवहाय नखर नख थां आ नै जाहोयैनाय लोंहैनाय ज ज' फिथा मागिनाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माबाफोरखौ फालियो आरो आरो बेवहाय बेलागुर सावनाय जायो। नों नोंथाङा बुंनाय बायदि गे उम बेवाय बेलागुरखौ बेमार आजार खारनायनि थाखाय‌‌ पुस दाननि ओ पुस दाननि जोब था सानावनो जोंना माबानाय जायो आरो। उम बे बे बेमार आजार खारनायनि थाखाय बे जेरैबायदि नोंथांमोननि गामियाव ओ बे नारानिफ्राय बानायनाय जायो जोंनि गामियावबो बिदिनो नारा बायदिनि फ्राय बानायनाय जायो आरो आरो जिगाब आरो बे बे आरो बेयाव लावखार गथ' लावखार ओंखाम जानाय जायो। औ पुज दाननि जोबथा हरावनो लावखार गथ'फोरा न' न' माइ माइरं मैगं थाइगं बुथुमनानै दैमा सेराव बा फोथाराव थांनानै लावखार ओंखाम जाहैयो। जेरैबायदि गोदो गो दाय गथ'फोरा बा हौवा हिनजाव गथ' गथाय गासिबो माने लोगो नांनानै बेबायदिनो ओन्दै समाव उम ज' ज' माइरं साइरं खांलायनानै बा फैसा थैसा खांलायना बेदर फिसा बायनानै फुख्रि सेराव बा जायखि जाया दैमा सेराव बा जायखि जाया मोजां जायगा नायनानै न' न'सा फिसा बानायना बिदिनो लावखार ओंखाम जाहोयोमोन। जेराव बेवहाय मेथाइ खननानै मोसायो बा उम बेलागुर सावमोन बेलागुर सावनानै बेयावनो रंजा बाजा खालामो हर सोरांसि सोरां सियालासे मेथाइ खनो गावसोरनि गोसो बाय दियै आरो बेवहाय औ
दा बे मागो फोरबोआव ओ फिथा सौराय जानाय जानाया बेखौ फि था सौराइखौ मबेनिफ्राय बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो माइब्रा माइरं जोसा माइरं बा बेफोरनिफ्रायनो बानायनानै मोननाय जायो। जेरै माइ ब्रा माइरंनिफ्राय एन्थाब फिथाखौ बानायनाय जायो आरो लोगोसे थावनि फिथाखौबो बानायनाय जायो। आरो बिदिनो। माथा माइरंजों। ओ। अमा फिथाखौ बानायनाय जायो। थिग बेबायदिनो हु। अमा फिथाखौ जों जोदौआव बा केट। सिथलायावहाय बानायनाय जायो। जायो। बेयाव जोदौ सायाव। खुरै थाइसे होनानै बेयाव। खुन्दुंनि हियाव दोननानै फिथा। खौ हमनाय जायो औ थिग बेबायदिनो। जोङो ज ज। मागिलायनानै गामि गामि। बेनि न'खराव बैनि न'खराव थांनानै जाहैलायनो हायो।
उम।
आरो बिदिनो मागोनि बोथोरावबो जोंना गामिनि मेल मिथिंफोरावबो न' न' सावनाय फिथा सौराय बा लारु बेफोर खौ लांनानै ज रानहैनानै जानाय जायो। आरो लारुखौ मानिफ्राय मोननाय जायो होनना बुङोब्ला लारुखौ नालेंखलनिफ्रायबो मोननाय जायो। आरो सुजिनिफ्रायबो मोननाय
आरो सिबिंनि। फ्रायबो मोननाय। जायो औ औ आरो माइरं गुन्दैनिफ्रायबो बानायनाय जायो। आरो बेवहाय मागो फोरबोआव बर' फोरनि मोनसे दोरोङारि जोबोर ओम मखजाथाव गियान हिसाबै बरफोरा बेयाव बाख्रिखौ लिरखनो जाहाथे बरफोरनि मोनबा थै लिरहरनायाव बेफोरो जाहाथे माइनावआ खारा होननानै लोखिआ खारा होननानै बे मा गोदाना बायनायनि उनावसो बे माने मा बा ख्रिनिफ्राय माइखौ दिहुनो मोनो बेफोरबायदि औ आरो ओ बे एन्थाब फिथाखौबो बरफोरा ओ बायदि रोखोमनिबो सावनाय जायो जेरै गावबा गाव सिबिंनि सावनाय जायो नारेंखलनि सावनाय जायो आरो बेफोरखौ बावनि जे जाखांना जानायनि सिगां गोथैफोरनोबो बावग्रोनाय जायो। बे ओ बे आदब खान्थिया गोदो गोदाय बर' बोराइ बुरिफोरनिफ्रायनो सोलिबोनाया आ जै आजौनिफ्रायनो आरो बेखौ दासिमबो स सोलिबोगासिनो दं। नोंथांमोननि थि जोंबो बेखौ उम फालियोना?
औ फालियो। गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिगासि सिनो दङ आ आरो जोङो सुबुं। गोथाङै थानाय सुबुं माहारिया जाग्रोनायनि सि सिगाङावनो गोथैफोरनो एसे ओ फिथाखौ सावनानै दोनग्रोनाय जा जायो। आरो बावग्रोनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो ओ गोथैफोरनो फिथा बावनायजों लोगोसे जोंनि बर'नि जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौबो बाव हनाय जायो।
औ औ आरो बेदरफोरखौबो बाउनाय जायो।
औ आरो जोङो गोद थाङै थानाय सुबुंफोराबो जौ गोरान जौ गिसि ना बेदर गासिखौबो बाहायनाय जायो आरोना।
औ औ बाहायनाय जायो इफोरखौ जाहाते उम।
उम
उम
आरो मागोनि से खालाराव जोङो बयबो दुगै स्रां लोबस्रां उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो। आरो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो। थिग बेबायदिनो अनलायनानै सोलियो आरो ना।
औ
बेफोरबायदि थासारिखौ जोबोर समायना नुयो। बेफोरबायदि जोंनि थासारिखौ नुना गुबुनफोराबो गुबुन हारिनि बा हारिसाफोरनि सुबुंफोराबो जोबोर बाखनायनो हमदों।
औ औ।
जोबोद जोङो गोगानाय मोननो हायो।
औ गोगानाय मोननो हायो औ।
औ। दा सिगांनि समाव ओ मागो बोथोराव फिथा सौवराय देनानै जानायखौ जेरै दिंखि बा उवाल बेफोरावसो बांसिन देनानै जायोमोन नङा होमबा आरो दा बेफोरो गोमालां नो हमदोंसै एसे इसे बेनि जाहोनाव माबायदि माजों देनानै माजों फिथा बानायनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गोदो गोदाय औवा‌बा दिंखिजोंनो देखायोमोन बेखौथ' बयबो मिथिखायो। नाथाय दानि जुगाव बा गोनोखोआरि मुगायाव जेरैबायदि मेचिन बायदो देग्रा बेफोरबायदि मेसि- नावव मान बरआइजोफोराबो बेफोराव देनो हमबाय गोदान मुगा जों गोरोबलांनो हमबाय नाथाय बेफोराव देरनाय माइब्रा माइरंफोरा बा एनथाब फिथा जानो जानो नागिरा एन्था फिथा जानो थाखाय जोबोद गोब्राब गोब्राब जायो
औ दा आरो आङो बुंनो सानो आरोना बे- फोराव सिगांनि खिजों देनाय उवालजों देनाय आरो दानि मेसिनजों देनाय बेफोरनि मादाव गोबां फाराग नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो आगोल- नि दिनाव जाबायदि बाहायोमोन बेफोरनो गुबै गुबै आयदामोन आरो
औ गुबै ओ
औ
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जोंना समाबो गैला औ दे